हेलौ
ओ हेलौ खोनाबायना?
खोनाबाय औ खोनाबाय।
अ ओ हेलौ अ उम मा खालामदों?
दङ ओरैनो दं।
ए न'आवनो दंना दा
आ औ ओरैनो दं ओमफाय नोंथाङालाय?
आंबो नै न'आवनो दं दासो न'आव फैदों। मा ओंख्रि संखो न'आवलाय?
ओंख्रिया संथ'वाखै जेबो। मानसिथ'वा मा जागोनथाय नोंस्रालाय?
उम मिथिया मा जागोनथाय बुंनो हाथ'ला। दा जाबासो मिथिगोन। मोजाङै दंना खबरफ्रा?
दङ मोजां दंथ'यो। उम नोंहालाय?
मिथि न'आवनो दंथयो।
ओ
अ अ
बेयाव
थांनाय जायाखै जेरावबो
होमबालाय न'आवनो दंथ'यो।
औ।
औ अखा हागासिनो अखाफ्रानो मारै दै बानासो जागोन नामाथाय। सामफ्राम अखा अखा सिफ्रानो राननो मोनला।
मैया जादोंमोन जोंनिथिं बाना एसे गिदिरानो जादोंमोन।
माय गायनायफ्रा मारै नोंसिनिथिं?
माइया गाबोननिफ्रायसो सिटार्ट खालामोन दा जोंना एसेल' नालाय ओंखायनो थाब हानो हागौ।
अ जोंनाबो गायगा बे माबा मा होनो खासिया खासिया गायदों। दलहायाव गायनो। माला हायो। होम बे दैनि थाखायनो गायनो मोनाखै जोंनाव थाथ'नांदों दैबाना।
गिदिर देरथारदों नामा दैया?
औ गोगोम गिदिर देरदों बान जों सानफ्रामबोखौ हानाय ना। दा नै दा मोनायाव हागोन नालायसै
मोनायाव हानो हागौ थिग गैया।
माला गायखां गयोसो सानगासिनो।
बेसि बुरजा दंबावो?
ओ बिदिनो सय बिगासो था जाबावगोनदां। सय बिगासो दंबावो खामला हो होदों होगासिनो खामला होनानै दाम दुम गायजेन थांगासिनो।
जोंना होनाय नङा दां इसेल'ना ओंखायनो न'नि गोजा गायदों।
औ औ एसे लवालाय मानथो नांलायगौ थाब गायनो ओरैनो खामला खरसाबो बाराथार माथो जोंनिथिं सारिस'बाव। नोंसिनिथिंलाइ?
जोंनिथिं थिनस' दां।
ए नोसिं ए होमबालाय नोंसिं खमबावसो जों सारिस' लाबावो खामला खरसा। सासे औ हिनजाव फोरनिया।
उम।
थांनाय बोसोराव बेसां लांआ?
थांनाय बोसोराव बेसांमोन थांनाय बोसोरावबो बिदिनो दांलै एखेसो मोनदां। जुमबात। गायबाय आजां गाजां बारनिफ्राय बारायगोन बारनिफ्राय बारायगोन। बिदिनो लासै उम। माबा खामलाखौनो मोननो नागिरबावासो बेनि सायाव आरोबाव।
औ।
मोनलायनो नागिरा। अबाव अबेबा जोंनि गामिनाथ' अबावबा सावथालफोरखौसो लानानानै फैयोलाय।
जोंनाबो बिदिनो दस्रा जायगानिसो लाना फैयो। जायगायावथ' रावबो गैखाला नालाय।
औ गायग्राफ्रानो गैला नालाय।
औ।
हा बुरजा थाबो खस्थ'सोमोनो माथो।
उम।
माय गायग्राफोर मोननो नायगिरा।
होम।
आदि होनायानो साबसिन जायो मारगोनसो बांद्राय भजाल जायोबा जा खस्थ मानो हुम फानैहबा माइनि दामनो मोनबावगासो
उम दा बेसेबांमोनथाय औ
उनाव बिदिनो हाजार हाजारसो थांगोनदां माइनायनि मनाइ बारा बुरजा नङादांलै बांद्राय खेल लानाय जाया आं
आडस सतस ओ आडससो होननाय खोनाबायजोंदां
ए बिनो हागोनदां ओमबालाय बिदिनो
औ
बिराद खम एसे बुरजा जानांगौ आरो
बुंनो थाङोबा लससो जायोलै
उम लस जायो औ उम खामला खरसा मा खरसा गोजों थानोसै आरो
अ हालएवनायाव होदो गायनायाव होदो रोगानायाव होदो बेनिफ्राय आरो हानायाव होबावदो
उम बासपुराव मा मोनो बिनो बे फाननोफिनबा दामखौनो औ मारानि दंबावोनो बेनिफ्राय मोनबावा दामखौनो बेनो फानहैबा बेनो बे
अ
बे खामला होनाय ट्रेक्टर होनाय खरसाखौनो लास्टफोराव मा--मम हैफिनायसो जायो लायफिननयसो जायो सनाय फानहैफिनबाऔ बेखौनो बुथुमना लाय खौ लाबानो गैला होन्दोलाय
माथोखालायनो
बुस्थुफोरनि दामावबो बारायजोबबाय नालाय
औ गासिबो बारायदोऔ--औ बारायजोबबाय गासिबो जिनिसनि दामा बारायबाय बेनि दामा बारायलनांगौ आरो समजों लोगोसे सरखाराबो बुंनो बिजनेसनि दाम बाराय--बाराय उम माखासे बुस्थुआ बारायबाथाय बारायबाय ओमफ्राय माखासे बुस्थुआ बारायबाथाय बारया बिदिनो
औ
दा आबादारिद खस्थ मोनाय जायो आरो गयबा उम गायबा गायनानै ला मासफोराव बे दामखौनो मोनहैफिनाबा बेजों खस्थल लासबाराव ओरै पान्जाबफोरनाथ मारैथाय माबा फिसोरनाथ हा--ओ दैयानो हारसिङसो थांबाय नामा होननाय खोनादों दां बिदिबा दैखौनो मोनला नामा दाना गोगोम आबाद मावसो गारो बेखै फान्जाब साइदखै बरिंबो फैजोबो बेबा दैया गोथौसिनाव थांबाय नामा दैनि लेभेला
औ।
दैज्लाङो औ। दैज्लां मेसें आबाद मावसो गारोना बिसोरना ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरनि बायदिसिना मेचन बाहायलानानै बेखौ आबाद खिथि खालायसै गारो आरोना
जोंनिजोंसो बिदि जाया।
जोंनिथिंथ' एथ'रा बिदि जोंनाथ' खाथियाव मोनो दैया।
उम जोंनि साइडजों नंङा है मावा आ' मावा मा होनो दैज्लाङावल' मावनाय जायो। खेनसेल' मावो आरो। दैज्लांव खेनसे अवान टाइम बावबाय गैला फोथारा ओरैनो दबद जानानानै थाबाय बिदिसो।
मेसेङाव मावबाबो
खम मावो
जाम्फैफोरनिफ्राय बोखोनानै सो योना ओंखायनो जोंना बांद्राय माबा जाया आरो
औ आरो जोंनि आसामाव खम मावखायोलै। मेसेंङाव दुब्लिफ्रानो बांसिनानो दुब्लिफ्रानो ओरैनो थाजोबो ना? ओ दै दस्रा दस्रा स्टेट फोरना माने दैज्लां मसिं फोथार माने दुब्लिखौनो खालि दोना आरो बिसोर
औ।
ओरैबा ओरै ओरै ओरै मावबाय थायो आलदा आबाद आलदा आबाद सोलाय सोलाय। दैज्लांबा दैज्लां मेसेंबा मेसें
दैज्लां बा दैज्लांनिखौ मावबाय मेसेंबा मेसेंनिखौ मावबाय बिदि आरो
उम
औ।
होमबासो लाब थायो जोंना बे दैज्लाङाव दैज्लांनिफ्राय मा गायो माइ आबादखौल' सिरियास लानानै मावनाय जायो जोंना। जोंनि आसामाव फ्राय गैलाबो माथो आबाद मावो। दासो एफा नै अबेबा जायगायाव जाहांबाय
दं बेसर दं।
औ जायगा जायगा मावो। बि मानि खम नुयो आरो। जों जोंनि जायगाजोंथ' बांसिन ओरैनो थाजोबो हाफ्रानो दुब्लियाव
दा बहाय दं न'आवनो दंना? औ। बोथोरफ्राबो माला मोजां जागोनसै सानगासिनोना माथो अखा अखा
हागाथ'नाय नङा दां दानो।
बेनोथ' जादों हा हाफोरखौ जवगा मा थानोबाथारबाय। माला मोसांनो गोरान जायो देग्लाय गरमखौ खम मोनदोंलां एसे औ एसे मान बांद्राय गरम मोनाखै माने अखा अखा हाबाय थानाय जाबायना थान्दा
अखा हागाबा जागोन दे गरमा एसे
हा
अखा हाब हागाबा जागोन
औ अखा हागाबा जानो हागौ
माबायाव माथो इउरपाव बिराद गरम जागासिनो नामा दा
इउरपआव अ बिदि जङलै गरममोन बोथोरा मारै जादों बे बै सायेदजों साइथिं आरो ओरै जों जोंनि जोंनि ओरै नर्थ इस्ट साइड जों एसे अखा बांसिन जा ओमफ्राय नर्थ इस्टनिफ्राय जेरै ववेस्ट बेंगल बारनानै दस्रा स्टेटजों बांसिन गरम मोनदों बोथोरा बे साइडबो औ ओरै जोंनि जों मा एसे बोरै देग्लाय बोरैब थांनाय बोसोरावेखौ अखा गैयामोन जा गरममोन देग्लाय बोरैबा अखा अखााथार देग्लाय खालि अखाल''
थांनाय बोसोराव बिदि होआखैमोन नामा
ओहो थांनाय बोसोराव बिदि हायाखैमोन गरमथारमोन थांनाय बोसोराव
अ
दाथ' बांद्राय गरमखौ नुवाखै खालि थान्दासो मोनगासिनो दा सानदि
दाथ' अखाहानाय दिन नालाय ओंखायनो थान्दानो दंङासो औ
उम माने अखायानो बारा जाबाय नालाय‌ ओंखायनो दिनखौ थान्दा खालायो
औ
आगोलथ' अखाया गैया जा गरम जाबाय थादोंमोन। बोथोर देग्लाय बोरियासिनो जादों
आबसि‌ नामा
उम दै बानायाबो जादोंमोनलै दस्रा दस्रा जायगायाव गोगोमनो। माथो दालांबायलांला
थ' आंबो फेसबुकाव नुदोंमोन आङो दालांबायनाय माबा ओ टेल रेलवे स्टेसन रेलवे माबा
औ औ औ रेल साइदथिं बायनाय नुलाबायदों
औ
दैबाना जाला बायदों अखायानो‌ बारा जाबाय नालाय। बोथोरा देग्लाय ओ दुस्रा जायगावस गैया नोंदां। ओरै दिल्ली माफोरजों बिसोरांसो माबादिथाय दिल्ली मुमबाय बेफोर सायेदनिया बे गरम बारा जागोन गरमबो बिसिजों बांद्राय अखा गैयानोदां बेबायदि मोनदां
जानो
हम एसे खम जागोन बादि मोनदों आं बैजाय अखाखो
ओमफ्राय बेंग्लर‌ ओमफ्राय माबायाव हायो केरेला साइडआव बिराद अखा हायो दा बायदि टायेमाव
जायगाया मोजांथार नामा बे जायगायाव
जागाया थान्दा बेरादनो
ए ओम
बिफां लाइफां जोबना गासिबो कफि बागान बिफां लाइफां हाजो एरिया
औ बिदि जायगाया मोजां थानो माबायदि
सान्दुं दुंबाबो बारा गरम जाया आरो।
औ बिदि जायगायाव थानो मोजां जायो दुङा सुवा। गोजां बोथोरफोराव गोजां खायानदां औ गोजां बोथोराव गोजांसो गारोनदां ना?
गोजांसोगारो गोजां बोथोराव।
औ औ